नोंथां खुलुमबाय नोंथां।
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों। आंनि खौलाय खोनागोनना खोनाय औ नोंथां खोनागासिनो दं।
औ औ खोनाबायदे नोंथां दासो।
अ बिदिब्ला नोंथांनो गोजोन मोना बिदिनि गाहाम हामलायनायखौ जास'ग्रोनाय जाबाय नोंथां।
औ नोंथांबो फिनजासिहरनाय जाबाय नोंथां।
आं नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायलायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो?
आङो जानबुंनि बारै सावरायनो सानदोंमोन। बे जानबुंनि माखासे खहा आरो मुलाम्फा। नोंथाङा फोरमायना होदो नामा गुवारै जानबुंनि बारै जा मिथियो।
औ औ फोरमायजागोन नोंथां दा जोङो। जानबुंनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला जायखौ जोंनाहाय इंराजियाव मबाइल बा मबाइल फन होनना बुंनाय जायो। बे जानबुंआहाय जोंना माने आथिखालावहाय बेयो सुबुं समाजाव फैखांनायनि उनावहाय बियो। जोबोद सोलायनाय लाबोबाय आरो जाय सोलायनाया जोबोद सोमोनांथाव होननानै बुंनांगोन। जोबोर सोमोनांथाव रोखोमैनो जोंना जिउ खुंनायखौ सुबुंफोरनि जिउ खुंनायखौ बियो मा गोरलैबो खालामनानै होदों आरो। जेरैहाय जोङो गोदोनि समखौ जोङो नायनानै थाङोब्ला। जोंनाहाय गोजाननि सुबुंफोरनावहाय जोंना खबर हैनो। मोजां गाज्रि खौरां दैथायहरनो जोंहा जेबो गोरलै राहायानो गैयामोन। जोंहा आरो सोलोंथाइ बिथिङावबो। गोबां जौगानाय नंखायामोन जेब्ला जोंनाहाय एसे सुबुंफोरा रोंगौथिया बांबोनो हमबाय। अब्ला जोंना मा लाइजाम लिरनायनि खान्थिखौ जागायजेनदोंमोन आरो। बे लाइजाम लिरनाय खान्थियावहाय जोंना बे लाइजाम लिरनाय खान्थिखौ जोङो जागायदोंब्लाबो बे लाइजामखौ जोंना गु-गुबुन सुबुंङाहाय जायनिसिम लिरदों बै सुबुंनो जोङो। थांनानै हैनांगौ जायोमोन आरो। जेरावहाय जोंनाहाय मा गोबां जेंना नुजाथियोमोन। खोनादोंना नोंथां?
औ खोनागासिनो नोंथां
औ औ बेफोरबायदिनो जोंना बे लाइजामखौ दैथायहरनायावहाय जोंना गोबां जेंना नुजाथियोमोन आरो। बे जेरैहाय जान्थायखौ नायनानै जोंना। ओ-जुदि जानथाया जोबोर गोजान बा बेफोरबायदिनो जोंना लाइजाम दैथायनायावहाय बा लाइजामा सहैनायावहाय जोंना गोबां दिन लायोमोन आरो बेफोरबायदिनो जुदि ओ लाइजामा एखमब्ला जोंना मा बे सुबुंनिसिम सौहैयाबो बिद बिदिबो जायोमोन आरो जोंनिहाय। नाथाय आथिखालाव जोंना बेफोरबायदि ओ समाजावहाय जोंना जान मुवा फैनायनि लोगो लोगोनो जोंहा। थाब समनि गेजेरावनो बा गोख्रैयैनो जोङो। मोजां गाज्रि खबरफोरखौ जोङो लाहरनो हायो जेसेबाङानो गोजानाव थाया मानो बै सुबुंख खौ जोङो ओ-बायदिसिना खौरां दैथाय हरनो हायो बिजौ सावरायलायनो हायो। लोगोसे जोंना बिदिनो भिडिअ' कलफोरनि गेजेरजोंबो जोङो बा। ओ रायलायनो हायो मोखांजों मोखां बेफोरबायदि जोंना गोबां मुलाम्फा बा जोंना सुबिदाफोरा जानानै फैबाय आरो। जोंनो बेफोरबायदिनो जोङो जानबुंआव बेवहाय जों नामबारखौ थुनानै से सेकेण्ड बा नै सेकेण्डनि गेजेरावनो बै सुबुंजों जोङो जगाजग जालायनो हायो आरो। बिदिनो जोंना हाय आरो दंबावो गोबां जायगाफोरावहाय जोंना जानाय जाथायफोरनि सोमोन्दै बा मा जायगायाव मा जादों बेफोरनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय जेबो राहा गैयामोन। आरो जोङो बेफोरखौ मिथियोब्लाबो मा गोदोनि समावहाय जोङो। सुबुंनिफ्राय सुबुं बेफोरबायदि खुगाजों खुगाजों जों खोनानो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव मा जोंना ओरैबायदि मोनसे मुलाम्फा जाबाय जे बेखौ जोङो मा सानफ्रोमबो गुबुन हादरनि जाथायानो जाया मानो। गुबुन रायजोनि बा जोंनि समाजाव जानाय जाथायफोरानो जाया मानो। बेखौ जों जानबुंनि गेजेरजोंनो जों रादाबखौ मोनबाय थायो आरो। जेरावहाय जोङो मोजां गाज्रि गासैबो रादाबफोरखौ जोङो खौरांफोरखौ जोङो जानबुंनि गेजे गेजेरजोंनो मोनथिनो हाबाय थायो आरो बबे जायगायावहाय मा जादों बा मा जागोन बेफोरनि खौ खौरांफोरखौहाय जों मोनबाय थायो आरो दा आरो बुंनो थांबावोब्ला जोंहा जोङो जिउ खुंनायावहाय गोबां फरायसाफोरानो जोंना मिथिनो गोनां खायसे खोथाफोर थायो बा फरायसाल' नङा गुबुन हाबाफोर मावनाय बा ओरैनोबो जों सुबुंफोराहाय गोबां मिथिनो गोनां बा मिथिनो लुबैनाय बेफोर खोथाफोरखौहाय जोंना मा जानबुंआवहाय चाट जि पि टि फोरबायदि एपावहाय जोंना बा जिमिनायफोर बायदि एबावहाय जोङो सोंलुखौ थुना होनाय लोगो लोगोनो जोंना बैफोरनि फिननायफोरा जोंनि सिगाङावहाय मा रोखा रोखायै नुजाफैयो आरो। जेरावहाय बियो जोंखौ माने जोबोद थब समावनो जोंखौ बुजिनो हानायावहाय बा बेफोर फिननायखौ जों मोननायावहाय जोंखौ मदद खालामो आरो बेफोरो लोगोसेनो आरो जोंहा गोदो गोदाय जोंना ओ जानबुं गैयि समावहाय जोङो सावथुनफोर नायनो गोसो जायोब्ला बा मेथाइफोर खोनासंनो गोसो जायोब्ला जोङो मा रेडिय'फोरनि गेजेरजोंसो खोनासंनांगौ जायोमोन। आरो माबेबा फोथाराव ज' जानानैसो जों पर्दाफोर बायदियाव सावथुनखौ नायनांगौ जायोमोन आरो। लोगोसे जेब्ला जोंना उनावहाय जोंना टेलिभिजननि बा टिभिजनफ्र्र मोनसे बेसादा फैबाय। अब्ला बेयावबो मा सेनेल लायो सेनेल जोङो समजों जि सावथुन होयो बेखौसो नायनांगौ जायोमोन नाथाय आथिखालाव जों जानबुंनि गेजेरजोंहाय माबे सावथुनखौ नायनो गोसो बा माबे जोङो मेथाइखौ खोनासंनो गोसो बेनि मुंखौ थुना होनाय लोगोसेनो जोंनाव बियो मा रोखा रोखा जोंनि मेगन सिगाङाव बियो नुजाफैयो आरो। दा बुंनो थाङोब्ला जानबुं जोंनि गोनांथि जोंनि लुबैनाय जोंनि हास्थायनायखौ जोंनि सिगाङाव दसे समनि गेजेरावनो जोङो जगायनानै होयो आरो जोंनि मोखां सिगाङावनो बिदिनो जोंनाहाय गोबां जुदि जोंहा रोंगौथि सोलोंनो गोसो दङब्लाबो गुबुन जायगायाव रां खरस सा खालामालासिनो गुबुन सुबुंजों थाङालासिनो जोंहा जानबुंनि गेजेरजोंनो जोङो ओ जायगायावनो थानानै जोङो रां खाम ओ जायगायावनो थानानै जों रोंगौथिफोरखौ सोलोंनो हायो। जेरैहाय मोसानाय रोजाबनाय बेफोरबायदिखौ जों इयउटुबफोरनि गेजेरजों गेजेरजोंनो जोङो भिडिअसफोर नायनानै गाव गावनो जोङो सोलोंनो हानाय सुबिदायाहाय जोंनाव जानानै फैबाय आरो। थिग बेबायदिनो जोंनाहाय जानबुं जेसेबांनो जोंनि सायाव मोजां हाबा-फोराव जोंखौ हेफाजाब होदोंब्लाबो रोंगौथि लानायाव हेफाजाब होदोंब्लाबो बिनि खायसे गोबां खहाफोरखौबो जों जानायखौ नुनो मोनो जेरैहाय आथिखालाव सुबुंफोरा जानबुंखौ मोजाङै बाहायनो रोङियावहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला बांसिन फरायसा गथ'फोरानो जानबुंखौ मोजाङै बाहायालासे बायदि खेलाफोर गेलेनानैहाय गावबा गावनि समखौ बारहोहोयो मावनांगौ हाबाफोरखौ बारहोहोयो जेरावहाय इयुनखौ बिसोरो साननो रोङि बायदि जालाङो आरो गोबां सुबुंफोरानो जोङो जानबुंनिफ्राय रां खामायनो हायो। बे खोथाखौ मिथिनानै ओंथि गैयि गोबां भिडिअ'सफोर हेगारनायनि गेजेरजों मा ओ गाज्रि गोहोम खोख्लैनाय बा समाजाव बिदि गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोनदों आरो। जायफोर मा सुबुंनि बाहायनो रोङिनि सायावनो जानाय आरो बेफोरो। दा आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानोसै नोंथां नोंथाङा आरो माबाफोर फोरमायनो सानबावदों नामा?
औ नोंथां आंबो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि बिरोंदामिनारि जौगानायनि बारैफोर फोरमायनो सानदोंमोन आरो नोंथां। बिरोंदामिनारि जौगानायजों जोंहा मा मा खाबु मोनखो ओ गिबियावनो नोंथांनिसिम ओ गोजोननाय जासिहर गोरबाय नोंथां नोंथाङा फोरमायनायनि थाखाय जे जानबुंनि आ माखासे मुलाम्फाफोर बिदिब्ला आंबो नोंथांनो फोरमायनोसै जोंहा बिरों दामिनारि जौगानायजों जोंहा मा मा मुलाम्फा मोनगोन नोंथां? गोदो गोदायनि समाव जोंहा बिरोंदामिनारि गैयि समाव जोंहा जोबोद खस्थ' जायोमोन‌। आरो नोंथां बेबायदिनो थांलाय फैलायनि हान्था मेलानि राहा बेनि उनाव जोंहा लोमजायोब्ला साजायोब्ला जोंहा मा हस्पिटाल एबा देहा फाहामसालियाव फैनो जोंहा हान्था मेला गैयामोन होन बुंजायो बेनि उनावहाय जोंहा बबब्लाब बबेबाफोर जायगायाव गोजान सुबुं एबा जोंनि फिसाफोरा एबा न'नि सुबुंफोरा गोजान जायगायाव खामानि मावनो थाङो एबा फरायनो थाहैयोब्ला जोंहा बै सुबुंखौ बै सुबुंजों रायज्लायनो थाखाय जोंहा दानि जुगाव सोलिनाय बायदि जोंहा जानबुं एबा फन गैयामोन आरो नोंथां। जोंहा बै समाव जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों सोलिनांगौ जादों। मोन। नाथाय दा जोंहा बिरोंदामिनारि फैनायजों लोगोसे जोंनो बिरोंदामिना जोबोद खाबु होफैदों आरो नोंथां। बेबायदिनो बिरोंदामिनारि जौगानायनि माखासे खाबु फोर एबा मुलाम्फाफोरखौ नोंथांनो फोरमायना होनोसै आरो नोंथां। बेबायदिनो बिरोंदामिनारि जौगानायाव जोंहा दङ गिबियावनो ने बुंलांनाय बायदि जानबुं बे जानबुंनि एबा कम्पिउटारफोरनि गेजेरजों आ जोंहा मा दसे समनि गेजेरावनो जों हा जोंनि न'खरनि सुबुंफोर लोगोफोर एबा गुबुन मानसिफोरजों मा रायज्लायहरनो हायो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंहा खौरां लाहरनो हायो मोजां गाज्रि। आरो जोंहा बेबायदिनो ससियेल मिडिया दंबावो। जायखौ बेङो बुङो फेसबुक इन्सटाग्राम। जोंहा बे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जोंहा बायदि रोखोमनि नांगौ खौरांफोरखौ बुथुमनानै लानो हायो आरो नोंथां। जोंहा बेबायदिनो
औ
गुबुन हादरमा हादरसाफ्राव जोंहा मा मा जादों मा मा जायाखै गासैबो खौरांफोरखौनो जोंहा दसे समनि गेजेरावनो जोंहा जानाय लोगो लोगोनो जोंहा बै मबाइलाव जोंहा नुजोबो आरो नोंथां जोंनि बेबायदिनो खाथिनि फोनांजाबनायखौ लाबोयो आरो नोंथां सरजाबनानै होयो आ बेबायदिनो जोंहा बिरोंदामियारि जौगानायजों जों माखासे जोंनि देहा फाहामसालिफ्राबो जोबोद जौगाबोनो हमबाय नोंथां बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला मेडिकेल साइन्सखौनो बुंनांगोन आरो नोंथां सावस्रि बिफाननि बा गोदो गोदायहाय जोंहा मेलेरियाफोर जायोब्ला एबा चिकेन पक्स होननाय एबा माखासे पलिअ' बेमारफोर जायोब्ला जोंहा मा फाहामनो हानाय गोहो गैयामोन आरो नोंथां बेफोरबायदि बेमार फैब्ला जोंहा मा बेमार जायोब्लानो जोंहा बयबो सुबुंफोरा जिउ गोमानांगौ जायोमोन आरो नोंथां नाथाय दा जोंनि बिरोंदामिनारि जौगानायजों लोगोसे जोंनि मेडिकेल साइन्स एबा बिगियानाबो जौगा हादों बेनि थाखायनो एबा बिनि दारैनो जोंहा लोमजाब्लाबो साजाब्लाबो जोंहा ओ सावस्रि बिफानाव थाङोब्लानो जोंहा जोंनि देहा खौ गोरलैयैनो फाहामनानै लानो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा गिख्रं गोथाव बेमारफोर दङ जेरै बुंनो थाङोब्ला ओइस आइ बि एदस एबा जोंहा दंबावो ओ केन्सार बेमार बेफोर बेमारफोरखौबो आजिखालिनि जुगाव जोंहा गोरलैयैनो फाहामनानै लानो हाबाय नोंथां बेनि उनाव जोंहा गोदो गोदायहाय मेगन गाज्रि जायोब्ला जोंहा फाहामनो हानायनि जेबो राहा गैयामोन आरो नोंथां नाथाय दानि जुगाव जोंहा मेगन गाज्रि जायोब्ला सोलायनो मेगनखौनो सोलायनो हानायनि जोंहा ओ दिरोंदामिनारिया जौगाबाय ओ बेजों लोगोसे जोंहा मा बिरोंदामिनारि जौगानायजों जोंहा गुबुन हादराव एबा हादरसाफोराव जोंहा दसे समनि गेजेरावनो थांलाय फैलाय खालामनो हायो बिदिन्थि बायदि जोंहा दङ बिरखं गाथोन बे बिरखं गाथोननि गेजेरजोंनो जोंहा गुबुन गुबुन हादराव दसे समनि गेजेरावनो जोंहा सौहैनो हायो आरो नोंथां गोदो गोदायहायथ' जोंनि राजा महाराजानि दिनाव बिथांमोनहा दै बारनानैसो फैयोमोन आरो नोंथां जाहाजनि गेजेरजों बिथांमोनहा जाहाजजों फैयोब्ला मा से दान एबा नै दान सम बारहोनांगौ जायोमोन आरो नोंथां गुबुन हादराव फैनाय समावनो नाथाय दा जोंहा बिरोंदामिनारि जौगानायनि गेजेरजों मा से सान एबा नै सान साननि गेजेरावनो जोंहा गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो हानाय
जोंहा राहा जाया नोंथां आरो जोंहा बेबायदिनो फराय जोंहा बै मबाइल कम्पिउटारनि गेजेरजों जोंहा मा इउटुबफोरनि गेजेरजों जोंहा माखासे गियानफोरखौ एबा लेखाफोरखौ फरायनो हानाय जाबाय आरो नोंथां। आ बुंनो थाङोब्ला जोंहा लेखा बायाब्लाबो जोंहा मबाइलनि गेजेरजोंनो होनो हानाय जोंहा जौगानाय फैबाय आरो नोंथां।